नोंथांनि अननाया गुबै जाहोना मामोन नोंथां
औ नंगौ आं नोंथांजों एसे जोंनि बर' हारिनि आ जों सुबुंफोरनि सोमोन्दै लिंनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै आं नोंथांनाव फन हरनाय जादों आरोना बेनो जोंहा बर' बर' हारिनि सुबुंफ्रा मा मा सोमोन्दो लिंङो आरो गावनि गिदिरफोर बा गावनि गथ' उन्दैफोरखौ मै मारै सोमोन्द लिंनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगांङावहा जों एसे सावरायलायनोसै आरो माने नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा सोमोन्दो लिंङोाय फा माने माखासे आलदा - आलदा जायगा जायगा लायै जायगा जोंनि सोमोन्दो लिंनाया एसे एसे आलादा आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंबाथ' आव फैनोसै नंङा होमबा जोंङो गिबियावनो जोंङो जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ जोंङो आइ आफा होननानै बुंङो आरो जोंनि बैसोआव गेदेर आरो जोंनि बिब' जाय जोनोम जागोदान बा जाय जोनोम जाय गिबि जोनोम जादों बिथांखौ जोंङो आब' बा जाय जोनोम हौवासा खौ जोंङो आदा बे सोमोन्दो लिंनाया जोंनि ओनसोलाव सोलियो। आरो लोगोसे नोंङो गाव उन्दैखौ नोङो फंबाय बा गाव गावनि हौवासा उन्दैखौबो फंबाय बिदिनो हिन्जावसा उन्दैखौ बिनानाव बिदि सोमोन्दो लानाया जोंनि ओनसोलाव दोंङों। आरो बिदिनो नोङो बिफानि बिदाखौ जेरैबायसा आयं बोराइ। बिदिनो आयं बुरै हौवाबला आयं बोराइ आरो हिनजाव बाला आयं बुरै। बिदि सोमोन्दो लानाया जोंनि ओनसोलाव बियो सोलिबाय दं आरो। आरो लोगोसे जोंनि ओ बिमानि बिनानाव जेरै बिमानि बिनानाव ओ मादै जायो नङा होमबा आरो बिमानि ओ बिमानि हौवा खौ जेरै जोङो मादै आदै बिदिजों सोमोन्दो लिङो आरो दिनै जोङो गाव गावनि असे बिदा गिदिरनि हिनजाव बिहामजो जायखौ जों बिहामजो खालामनानै लाबोयो असे जोङो ओ बिदानि हिनजावखौ जोङो बाजै सोमोन्दोखौ जों लानाय। खौ जोङो बर' समाजाव बियो सोलियो आरो बिदिनो बिमा-बिफाया। आंनि आइ आंनि आफाया जेरै गाव गावनि बि माने फिसाज्लानि हिनजावखौ जोङो बिहामजो होननानै गाबज्रियो बिहामजो फिसा। होननानै जों गाबज्रिनाया जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय दं आरो आरो बिदिनो लोगोसे जोङो बिदानि लोगोसे जोङो बिब'नि फिसायखौ जेनेबा आंनि आब' बा आंनि आब'नि फिसाइखौ जोङो गुमै हिसाबाव जों सोमोन्दो लि ङो थिग बिदिनो जोंनि बिनानाव नावनि ओ बिनानावनि जुदि हौवाखौ जोङो फिसायखौ जोङो बैनाय। बिदि सोमोन्दै लिंनाया जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय दं आरो बिदिनो जों गाव गावनि बिदानि फिसाखौ जोङो ओ गाव गावनि फिसाखौ जोङो फिसा। फसा बायसानो जोङो अनो बेफोरखौ जोङो ओ। बियादै फिसा होननानै बुंनाय जायो जायखौ नङा होमबा बियादै फिसा आरो जाय बिदानि फिसाला बिथांमोनहा आंखौ आदै जागोन आरो नङा होमबा जाय बिदानि गाव बिफानि फंबायखौ बियो आदै सोमोन्दो जायो आरो बेफोर रखम सोमोन्दो लिंनाया जोंनि बर' ओनसोलाव सोमजियो आरो जों जेरै आफानि आइनि बिफाखौ जोङो आबै आबौ बिदि सोमोन्दो लायो नङा होमबा। बिदिनो जोङो आबै-आबौनि बिफा। खौ जोङो आजै आजौ होन्नानै बुङो नङा होमबा आबै आबौनि बिफाखौ आरो जोङो आजै आजौ होन होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो। बियो जोंनि बर' समाजाव जोङो बिदि गोदोरखौ सोमोन्दो लानाय गो दोरखौ जेरेबा बिमुं होनानै जेरै गाबज्रिनाया जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जों सोलिबोदों आ रो जों दिनैसिमबो बे सोमोन्दोखौ जों दिनैसिमबो बाहायबाय थायो आरो। अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय ओ बोरैहाय बिदि ओ सोमोन्दो लिंनायाव बोरैहाय खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन आंनो नोंथां औ।
आं बिदिबा जोंनि ओनसोलावहा मा मा सोमोन्दो लिंनाय जायो आरो। ना आं बेनि सोमोन्दै। आ नोंथांनि सिगाङाव एसे बुंफोरना होनो सानबाय। जेरै ओ बेथ' से एखेयानो जागोन। आइ-आफा लिंनो बिमाखौ आइ आरो बिफाखौ आफा। बा माखासेफ्रा जोंहा बाबा होननाबो लिङो आरो। माखासेफ्रा ओरैनो न'आव लिंनाय आरो नाथाय लिरनायफ्रावथ' जों आफाखौनो लिरो। नङा होनबा ओ बेबायदि आरो बेनि उनावहाय जेब्ला आ बिबौ गावनि आ बि बिफानि बिफा बा बिमानि बिफाखौ अब्ला जों मा लिङो आबौ नङा होमबा ओ बे आबौनि बिफाखौ ना थाय बा बिमाखौ जोङो आयं होननानैसो बुङो आरोना जोंनि ओनसोलाव दा औ औ लिरनायाव लिरनायाव नाथाय आजै आजौ होनना बुङो नङा होमबा नाथाय जोङो लिंनायावहा जों गावनि खुगाजों लिंनायाव आयं होननासो बुंनाय जायो बेयो जाबाय मोनब्रै जेनेरेसन जाहैबाय आरोना बेयो औ आरो बेबायदिनो दङ ओ जोंहा हमना ला आं आं सासे हौवासा मानसिबा बा आङो आं गावनि ओ बिसि खौ आं बिसिखौनो लिंडो आरो नङा होमबा बिसिनि आंनि बिसिनि बिनानावफोरखौ जोङो ओ बिबोनां जागोन आरो ना नङा होमबा आरो बेबायदिनो आं बिसि नि आंनि बिसिनि हिनजावखौ सरि मा होनो बिब'खौ बिब'खौ आङो बेवाइफोर बिदि जागोन आरो
औ औ
बेवाइफोर औ बे बायदि जागोन आरो आरो बिदाखौबा आं गुमै जागोन बेबायदि आरोना नोंथां औ बिदाफोर खौ गुमै जागोन आरो बेबायदिनो ओ माबाखौ फंबायखौ आंनि बिसिनि फंबबायखौ आं बैनाय जागोन आरो बेबायदिय ना आरो बे बे आंनि बिसिनि फंबाया आंखौ गुमै जागोन बेबायदि आरो ना बेबायाददि लिंनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो दङ ओ जोंनियाव नाथाय मोनसे एसे फारागथि नुयो आरोना जोंनि ओनसोलावहा जोङो ओ बिदानि माने हमना ला ओ गावनि बिफानि फंबायखौ जोङो दादाय होननासो बुंनाय जायो आरोना जोंनि ओनसोल हेल' नंगौ औ खायफा दादि होनो नाथाय जों दादाय होनना बुंङो आरो दा दायदि नाथाय ओमफ्राय बिमा बे मादैनि ओ माबानिखौ ओ फंबायनि आंनि बिफानि फंबाइनि बिसिखौ आङो आदै जायो आरो बिदिसो जोंनाव बेबादिसो लिंनाय जायो आरोना सोमोन्दोआ एसे फारागथि दं आरो ना औ बेबायदि औ दादाय फंबाय माबाखौ बिबथिखौ दादाय ओमफ्राय बिमादैखौ आदै सो लिङो जों नाथाय आदै होनबाथ' गुबैयै बर'नि लिरनायाव हाय लिरनाय जायो जों लिरनायाव बाहायो आदै होनायाथ' गावनि बिफानि फंबायाइखौसो आदै होनो नङा होमबा
औ औ
जोंनि ओनसोलनिया बिदि नङा आरोना जोंनि ओनसोलनिया ओ आदै हिन्दु गावनि बि आदैखौसो बुंजायो आरो ना
औ
बेबायदि आरोना नोंथां थ बिदिनो बिमानि बिब'खौ जों आयं बुरै आरोनो हिनजावबा माने आयं बुरि बा बिमानि बिब'नि हौवाखौ आयं बोराइ बेबायदि आरो दा गावनि बिफानि बिदाखौबो आयं बोराइ बा गावनि बिफानि ओ बिदानि बिसिखौ जों आयं बोरि बिदि आरो दा बेबायदिनो आंनि हमला आं हाबा खालामबाय आंनि बिसिनि बिब'आ आंखौ मा लिंगोन बा बिथाङाबो आंखौ बेवायफोर लिंगोन आरोना बेबायदि आरो औ बिसिनि बेबायादि लिंनाय दं सोमोन्दोफोर दं गोबां सोमोन्दो दं आरो गथ' खौ जोङो अन्नानै हिन्जावसा गथ'फोरबा रानि होनना लिङो आरो हौवासाखौ थोबा अननानै लिंनाय राजा होना गाबज्रि आरो जोंनि न'आवहा बेबायदि आरो आरो खायफाफोरा माखासेफ्रा बाबुबो गाबज्रियो आरो मैना बेबायदिबो गाबज्रियो आरो आरो ना हिनजाव साबा माने मैना हौवा साबा बाबु बेबायदि आरो नङाबा आरो माखासेफ्रा रानि हिनजावसाबा रानि आरो हौवासाबा राजा
नंगौ नोंथाङा बुंनाया सैथो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जेनेबा हौवासा गोथ'बोला जेनेबा उन्दै गथ'खौ बिदिनो अननाय रावजों जेनेबा राजा बाबु बिदि हि हिन्जावसा गथ'बोला जोङो रानि बा जारौ बिदि जोङो मोनसे नाम होना बिमुं होनानै जोङो गाबज्रियो आरो जेरै उन्दै गथ'खौनो बिदि मानोना नों बिनि मुंखौ जोङो बिनि सोंस्लाबनो हायियाव बा बिनि मुं थंखौ जों सोंस्लाबनो हायैयाव जोङो बिदि नाम गाबज्रिनानै जोङो लोंनो हायो नङा होमबा बिथांनि मुंखौ नों मिथिया जेरै गोदान मानसि लोगो मोनबोला नोङो बाबु बिदिनो राजा बा जारौ बिदिनो नोङो बिदि सोंनायखौ जोङो नुनाय जायो आरो नानि जारौ बेफोर जोंनि ओनसोलाव बियो जाफ्लेबाय थानाय आरो जोङो जोंनि बर' समाजा बिदि सोद्रोम आखुयै जोङो गासै सोमोन्दोखौनो जोंहा मोनफा मोनफा दङ नङा होमबा मोनफा मोनफा जोंहा सोदोब दंखायो जायखौ जों बर'फोरा मोनसे गाव बनायनानै लानाय सोदोब बिहुं दं नङा होमबा जायखौ जोङो दिनैसिमबो जोङो रायज्लायनानै नोंजों आंजों दिनै रायज्लायनानै एखे फ्रामानो आरो मोनसे मोननैया माने सोदोबा मबेबा खेंसालिया जानानै थायो आरो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोंनि साइडआव जबा आदैखौ जों हिनजावनि बिनानावखौ जों ज आ बाहायो नाथाय जोङो सरि हिनजाव बिननावखौ आदै बाहायो बेनो बिमानि बिनानावखौसो नाथाय गुबुन जायगायाव आदै होनबोला बिफानि फंबायखौसो जों आदै नङा होनबा बियो माने जोंनि दोरोङारि रावाव जायगा लायै जायगा बे मोनफा मोनफा आलादा आलादा बे सोदोब बिहुंखौबो जों लाखिनांगोन नोंथां मानोना जोंनि सोदोब बिबुंखौ फोजौनोब्ला बेफोर रोखोम सोदोबखौबो जों लाखिनांगोन नङा होमबा मानोना बे सोदोबानो जाथारनांगोन बेबो नङा माने बै सोदोबाबानो जाथारनांगोन बेबो नङा जोंनि सोदोब बिहुंखौ जों जोंनि भकिबुलारि होनना बुङो जायखौ नङा होमबा सोदोब बिहुं बेयो जोंनि आरोबाव एरबावनांगौ जायोब्ला जों गासैखौबो जों लाफानांगौ जायो जेरै आं मोनसे सोदोबजों बुंबाय थायोसै जोंनियाव लावखौ लाव होनो गुबुन जायगायाव जोङो ज गोनार होनो नङा होमा गुबुन जायगायाव ब बेखौ खाख्लौ होननानै बुङो बेखौ खाख्लावखौबो जों जोगोनार होननानै मिथिनो हानांगोन ल खौबो लाव होननानै मिथि नो हांगोन आरो जायखौ जोङो जोगोनार दोनबाबो बेखौबो जों लाव होनानै जों बुजिनो हानांगोन थिग बिदिनो जोंनि सोमोन्दो लानायाबो बिदि जायगा लाय जायगा जायो आरो नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनो दोनथोंनोसै नामा नोंथां
दोनथबाय नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां